फुंबिलि नोंथां
हेलौ। हेलौ। हेलौ हेलौ।
अ नोंथां
खोनादोना
खोनादो
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं दासो सिखारना साहा लोंदों
औ नोंथांमोननि थिंजाय दैबाना जायाखै नामा
दै बानायाथ जादो
बेसे बोरै जादों।
लोगोसे मोजांबो जादो सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो जादो
औ बिदिसो नामा? मोजाङाबो
मोजां जायगायाव माने जायनि मोजां जादो सोरबा ना मोनदो गोबां नाबो मोनो ना जोंनि जायगायाव
औ दै बानाया बोरै मोजां लाबोयो?
दै बाननाया बबेबा बबेबा जायगायाव माने हाफोर बुसारनानै मैगं गायनो मोजां जायो आरो आरो नाबो मोन सोदो माने
नाबो मोनसो
नंगौ-नंगौ
नोंथाङा ना हमैयाखै नामा
आं दा मैयाफोर थांदोंमोन थांनाया दा थाङाखै आं।
अ दैबानायाथ' मोजांबो गाज्रि बो नङा होमबा सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय गाज्रि गाज्रिया बोरै जायो जेनेबा?
गाज्रिया जाबाय सोरनिबा सोरनिबा आबाद फोथारखौ गाज्रि खालामलांदों। न'खराव थानो सुग गैयै जादों न'खरा।
औ बांद्राय दै लोमनायनि थाखाय नामा?
दै लोमनायनि थाखाय लामा सामायाव गारि मथर खारनो गोब्राब जादों। बेबायायदि आरो।
दै बानाया ओरैनो मानि थाखाय जायो बायदि नोंथां बांद्राय
बे जोंनिया मेन प्रब्लेमा जाहैबाय बे दैनि बान्दोफोरा बाय दिना दैनि बान्दोआ बायनानै
औ।
बेखौ सोरखारा राहा लायोबा आ गोसो होयोबा हायो नाथाय दा बेखौबो गोसो लाखिना
दैबाना जानाया मेन बेनो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ बेनो।
दैबाना जानाया ओ दंफां लाइफां खमद्राय जानायनि थाखायबो जायो नोंथाङा बे मिथिगौ ना?
आं बेखौ मोजां मिथियाखै दे।
औ हाब्रां खुरख्लानाय दै बानायाजों बेफोरो जाबाय दै दंफाङा दंफांनि रोदाफोरा हाखौ हमथाना लाखियो बांसिन दा दंफां लाइफां खम जानायनि थाखाय दैमा जिंफोराव माने रोदा दंफां लाइफां गैया नालाय रोदाबो थाहैला बेनिखायनो दैया खुरख्लानो बांद्राय चान्स मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां?
नोंथांमोननि जों दै बाना जायाखै नामा?
जोंनिथिं एसे जादों बांद्राय जायाखै। नाबो मोनदों एसे एसे हमगासिनोबो ना।
नोंथाङा दैबानायाव नोंथां दैबानायाव आबादफोरा माबायदि जादों? बांद्राय लोमदों नामा? हेलौ नोंथां। हेलौ
औ।
हेलौ
मा जाखो आरो
खोनादोंना?
हेलौ।
नों नोंथां नोंथाङा देग्लाय मा मा माइ गायखो?
माइआथ' आंना रन्जित। रन्जित गायो।
आरो
जोसा गायो, माइब्रा गायो।
औ जोबोर मोजां। नोंथाङा बेसे बुरजासो गायदों?
गायनाया गासै ब्रै बिगासो जादों।
औ बिदिबाथ' मोजांङानो नोंथांङा बेखौ फानगोन ना न'नि थाखायबो लाखिनि दोननाय जागोन।
आं बे माइखौ फानगोनबो न'नि थाखायबो लाखिगोन आरो खावसे नांगौ समाव फाननो थाखायबो लाखिनानै दोनबावनाय जायो आरो।
औ औ।
गासैखौबो माने आं गासैखौबो मानोना माब्लाबा समाव नांगौ जायोना।
नोंथाङा बेनि बागै आरो मा मा खेथि मावबावो जेरै- गोरान खेथिफोर?
फथल, लेस स्रा भिन्दि जिंखा।
औ।
बेबायदिनो गोबां मुला,
औ बेफोरखौ गायनानै नोंथाङा माबाफोर मुलाम्फा मोनदोंना?
आं बेजोंनो सोलियो। बेजोंनो सोलिनांगौ जायो जिउआव नङाबा जेबो राहा गैया।
औ मैगं थाइगं गायनायाबो मोनसे जिउनि राहा नङा होमबा?
बिदिनो जाबाय दा।
औ नोंथाङा मा मा मैगं गायनानै माबायदि लाब मोनदों बेसे मैगं ओ मा मा मैगंआ बेसे दाम थांदो दासान्दि?
मेगं आथ' दा फानलौ दं फानलौआ नैजौसो दा सेरसेयाव
सेरसेयाव नै जौबाथ' गोबाङानो
औ
औ आरो
आरो बिदि भिन्दि दं भिन्दिया बारा दाम गैया बियो
अ।
बिदिनो आरो हाख्रि लाबो बा खाख्रिलाबो गैया बियो थामजौसो दं लेस्रायाबो बारा दाम गैया।
औ
जोंनि राहा लामानाया माने खम
हाजो जायो नामा नोंथांनिथिं नोंथाङा जेरावबो बेरायनो थांथाराखै नामा दा
आंबा गोबां रां खरसा जायो
औ
औ औ मा मा जायगायाव थांफेरखो नोंथाङा बेरायनो?
हेलौ ओ खोनादो?
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो?
आं बेरायनायाथ गोबां बेरायबोबायलै।
औ मा मा जायगायाव
दा आं गोबां जायगायाव बेरायबाय दा आं जोंनि आसामाव बेरायबाय। गोबां आरो हादोरसाफोराव बेरायनाय जाबाय आरो। केरेला, भुटान। तामिलनाडु
औ
दिल्ली
नोंथां औ। औ नोंथाङा भुटानाव थांनानै बोरै मोनदों माबायदि जायगाफोरा एसे खिन्थानो हागोन ना?
भुटानावथ' जोबोर समायना जायगा। बे जोबोर मो जों माने बेयाव मिथिंगायारि आरो जायगाया। बियो बानायनाय नङा बियो मिथ मिथिंगाजोंनो माने जाय जोबोद मोजां माने जायगाया हाजो-हाला दैमा दैसाजों माने बुंफबनाय
औ। खोनानो मोनदों भुटानाव दाबो राजानि राजा दङ' होननानै बे सैथो ना?
सैथो सैथो बियो।
औ आरो खोनानो मोनबावदों बिथांमोननि न'आ जोबोर समायना जायो।
नंगौ समायना जायो
बिफो बिसोरनि न'फोरा माबायदि समायना ओरैनो माजों लुनाय बायदि?
बिसोरनि बे इथा अन्थाइजोंनो लुनाय लुनाया याव बो माने बिसनि लुनाय आइडिया
औ।
माने एसे आलादा जायो आरो जोंनि जोंनि जायग निख्रुइ
जोंनि जायगानिफ्राय गोबां आलादा नङा होमबा? आरो। होम
मिथिंगायाजोंनो जाय
औ हाजो हाला दैमा दैसा नङा होमबा हाजो हाला खाथि? खाथियाव दैमा दैसा दं होननाय खोनादों।
हेलौ
नोंथाङा माब्लाबाफोर आंखौबो लांफादो बेरायनो
लांगोन लांगोन सम मोनबा सम सम मोनबा लांगोन।
औ नोंथां बेफोरखौ बुंथिना होनायनि थाखाय साबायखर नोंथां।
साबायखर थाबाय होनबा।
दे गोजोन्थों।
दे दे दे गोजोनथों।